औ नोंथां खुलुमबाय नोंथां
औ गिबि गिबियावनो आंङो नोंथांखौ मोनाबिलिनि ओ गोजोन हामलायथि बावहरग्रोनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो
औ ओ बिदिब्ला आंङो नोंथांजों कल हरनायनि जाहोनानो जादों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथांङा सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ ओ बिदिब्ला नोंथांङा आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा ओ जोंनि ओ जिउ- जिउ दानायावहाय औवाया माबोरैहाय हेफाजाब होयो
औ हागोन नोंथां ओ आयदा हिसाबै जोंहा दा औवा औवाखौथ' जों गोबां ओ खामानियाव बाहायनो नो हायो नंङा होमबा नोंथां? उम गिबियावनो औ गिबियावनो जोंहा औवाखौ जोंङो न' बनायनायावहाय जोंङो बाहायनो हायो बिब्दिनो जोंहा जेखाइ-खबाइ बेफोरबायदि गोबां मुवा- बेसाद हेबनायावबो जों बाहायनो हायो उम जेनेबा जों औ।
बिब्दिनो जोंङो औवानि मेवाय बेखौबो जोंङो जायोबो बिदिनो जोंहा माने जिउ खुंनायावहाय जोंहा औवाया औ औवाया गोनांथार थोब्लाथाय जोंहा न' लुनो थाखाय थाखाय माने ओ औवा गैयाब्ला जोंहा गिबियावनो जों न' लुनानै थानो हानाय नंङा नंङामोन गोदोनि दिनावथ' दा जोंनि बायदि जेरै ओ सिमेन्ट ओ इथा बेफोरजोंहाय न' लुैयो बालाफोरजों गोदोनि दिनावथ' जों बेफोरजों न' लुवा मोन नालाय बिनि थाखायनो जोंहा गोदोनिफ्रायनो औवाखौ बाहा फाय फैनाय बिब्दिनो औवाया जोंहा उम न' लुना, न'नि सायला बा न'नि बेरा बेफोराव गोबां खामानि होयो आथिखालावथ जों हा औवाखौ बि दि मैगं - थाइगं गायनायावबो सां गायनायावबो जोङो बाहायो बिब्दिनो माने औ औवाया माने जोंनि जा जिउ खुंनाय बेयाव जोबोद गोनांथार मोनसे ओ माने मु मुवा आरो बेस्था औ बिब्दिनो जोंहा औवा खौ जोङो बिब्दिनो दाननानै फानहरनोबो हायो बिब दिनो जोंहा ओ खोनानो मोननायावथ' जों औवानि फ्राय जों जानलि खा जा ओ जों बहि बेफोरखौबो बाहायनाय जायो होननानै मोनथिदों खोनादों औ । बिब्दिनो जोंहा ओ औवाखौ जोङो ओ जेखाइ खबाइ सानद्रै ओ संग्राय बिब्दिनो गोबां जेनेबा जोंनो जोंनि जिउ खुंनायाव नांनाय मुवा बेसाद बेफोरखौबो जोङो नआव आवनो औवाजोंनो हेबनानै बनायनानै लानो हायो बिब्दिनो जोङोहाय हाथाय बाजारावबो फाननानै जों बेजों गों ओर औ गोबां रां मुलाम्फा मोननो हा हायो बिब्दिनो जोङो ओ जो आथिखालावथ मा ओ जेखाइ मोन गंसे फाननो हायो हायोब्लानो माम ब्रैजौ रां बाजौ रां बेबोर बेफोरबायदि मोनो ।
दा जोंहा बेफोरबायदिनो जेखाइ औ दा जोंहा बे बेफोरबायदिनो जेखाइ खबाइ हेबनानै फाननो हायोब्ला माने ओ जोंनि नखरनि नि जा खरसा ओ मैगं थाइगं बायनाय बा फनायनि खरस बेफोराव जोंहा गोबां मुलाम्फा माने गोबां ओ हेफाजाब होयो आरो ।
औ औ नंगौ नोंथां थारैनो नंगौ ।
औ बिनिफ्राय जोंहा दा ओ गोदिर गोदिर दा जोङो ओ न लुयो बेफोरावबो जोंहा औवानि गोनांथि जायो बिब्दिनो जोङो आथिखालाव ओ पाक्कानि न लुयो नोंगौ नाथाय बेखौ जोङो औवा गैयाबा मारै लुनो बेखौ जों गाखोनानै मारै पाक्काखौ थालायनो बिब दिनो जोंनि थाखाय औ औ बिब्दिनो जोंहा पाक्कानि न लुबाबो जोंनो औवाखौ गोनांथि आरो औवानि नांगौआ गोनां । थि औ औ बिब्दिब्ला नोंथाङा बो आंनो औवानि सोमोन्दै जा औवाखौ जोंहा जोंनि ओ जिउ खुंनायावहाय ओ बेसेबां माने गोनांथि बेनि सोमोन्दै आंनो फंनैसो फोरमायनानै होदो ।
औ औ नंगौ नोंथां थारैनो ओ नोंथांनि सों ओ सोंनायनि फिननाय हिसाबै आङो फोरमायथिनानै होनो आखायाव लाबाय नोंथां औवा ओ औवा होनोब्ला थ' जोंना जिउ खुंनायाव जोबोद गोनांथार आरोना नोंथां । ओ मानो होनोब्ला जोङो औवा गैया ब्लानो जाया होननानै जोङो सानो आरोना नोंथां ओ मानो होनोब्ला जेरैहाय जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो औवाया जों बर समाजावहाय जोब बोद ओ गोनांथार खामानि एबा बिफावआव बाहागो होबोनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो ना नोंथां मानो होनोब्ला जोङो गोदो गोदायथ'बेबायदि ओ दानि मुगानि बायदिहाय जेरै ओ इथा बा सिमिट अन्थाइ बिदि बायदिजों लुनानै नखौहाय ओ लुवामोन नाथाय गोदो गोद दाय बेबायदिनो औवाजोंनो बानायनानैहाय न लुयोमोन । ओ औवानिनो ओ जेरैहाय मोसौ गलि बा थाग्रा न' बा जोङो औवानिनो जेनलाब हेबनानै बेनि सायावहाय जोङो थोरि हाग्रा बा खफ्रि बिलाइ बेबायदिखौ होनानैसो जोङो न' बानायनानै थाबोनायखौ जोङो गोदो नुनो मोनदोंमोन आरोना नोंथा बेनि अनायैबो जोङो गोदो औवा जोंनो बानायनाय मा माखासे आइजें आयलाफोरखौहाय जोङो नुनो मोनो जेरैहाय ओ बर'निनो दोरोङा रि ओ गुरग्रा जेरै जेखाय खबाय दाला सानद्रि बायदिसिनाफोरखौहाय जोङो औवाजों बानायनायखौनो नुनो मोनो आरोना नोंथां । बेबायदिनोहाय जेरै जोङो ना गुरनो थाखाय जेखाइ खबाय ओ बेनि उनावहाय जोङो माइरं जावनो थाखाय दाला बा सालिनो थाखाय सानद्रै ओ बा जोङो बेबायदिनो ओ जेरैहाय जोंनो ओंख्रि संनायफोरावहाय एरनो थाखाय औवाजोंनो खोस्लिबो बानायनायखौ जोङो गोदोहाय नुनो मोनोमोन आरो ना नों थां बा जोङो दंफांफोरजों बानायनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय जोङो दानि मुगायाव नायनो थाङोब्ला बेफोरो गोमा एसे गोमालांनो हमबाय आरोना नोंथां जेरैहाय जोंना दानि दिनि मुगायावथ' माखासे स्टाइलनि गोबां मुवाफोरखौ जोङो नुनो मोनसै आरोना नोंथां। बेबायदिनोहाय जोंहा दंफांनि बा औवानि माखासे आइजें आयलाफोरखौ जोङो बाहायनायखौ दा नुनो ओ मोनला आरोना नों थां। ओ बेबायदिनोहाय जोंना औवाया गोबां बिफावाव बाहागो होयो आरोना जोङो दा आथिखाल मुगायावबो औवाखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां। मानो होनोब्ला जोंना आथिखाल मुगायाव दाथ' गोबां बेबायदिनो माहाजोन सुबुं गैया नालाय बेबायदिनोहाय जोङो औवाजोंनो ओ बेरा होनानै सायावहाय थिं होनानै बेबायदिनो मोसौ ग बिबा ओ ओंखाम संग्रा बा थाग्रा बेबायदिफोरखौबो जोङो दानि मुगायावबो ओंख औवाजोंनो लुनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां ओ बेनि अनगायैबो जोङो ओ गोदो गोदायहाय औवाजोंनो जेरैहाय आबाद मावनो थाखाय ओ हाल बा मोसौनाव होनो थाखाय जंगाल बा जोङो ओ माइ खायनो थाखाय जायखौ जों बुङो हुकेन ओम ओमफाय जायखौ जोङो बुङो मै बेफोर गासैबो मुवायानोहाय औवाजों बानायनाय जुबमोन आरोना नोंथां दा बेफोर मुवाफोरा लासै लासै लासै गोमानो हमलांदों मानो होनोब्ला जोंनिया ओ दानि आथिखाल मुगायावहाय जों ट्रेक्टर जों गोबांखौनो जोङो माइ आबाद मावनायखौ नुनो मोनसै आरोना नोंथां। जायनि जाहोनाव जोंना औवानि बाहायनाया एसे खम जालांबाय होननानै साननो हायो आरोना नोंथां। ओ बेबायदिनोहाय जोङो आथिखाल मुगायाव जेरैहाय जोङो औवानिनो आबाद मावनानैबो जोङो गोबां रांखाउरि रांखाउरि आरजिनो हायो आरो ना नोंथां ओ जोङो दा आथिखाल मुग मचगायावहाय बर'फोरा औवानि जे गोरलै गोरलै ओंखारनाय जायखौ जों बुङो औवा मे मेवाइ। बेखौबो जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां ओ बेनि अनगायै बो जोङो आबाद फोथारावहाय ओ बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां ओ बेनि अनगायैबो जोङो ओ ना सानायाव माखासे ओ औवाजोंनो बानायनाय आइजें-आयलाफोर खौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। दासिमबो जोङो गोदोनि आबै आबौ बा मोन खौहाय जोङो बानायनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय सेन, ख'खा बेबायदिनो बायदिसिनाखौ जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायो आर ना नोंथां नोंथांया माबाफो फंनैसो सो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथांमोननिखौबो बेबायदिनो ओ औवाजोंनो आइजें-आइला बानायग्रा सुबुं दोङो नामा बा नोंथांनि नोंथांमोननि खाथि खालायाव बेबायदि औवानि बागान बानायनाय दोङो नामा नोंथाङा आंनो नो फंनैसो फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ थारैनो नोंथां जोंनि ओनसोलावबो दङ बेफोरबायदिनो माने ओ ओ जोंनि बर'नि जा ओ दोरोङारि ना गुरग्रा जेखाइ खबाइ बेफोराहाय दङ आरो ना नोंथां हेबग्रा बेफोरखौनो माने हेबनानैहाय फानो फाननानै माने जोंनि उम गोबां मानसिफोराथ' आथिखालाव बेफोरदि ओ आदब खायदाखौ बावलांजोबबाय नालाय गामियाव साफा सानैल'सो थायो नालाय बेफोरनिफ्रायनो बायनानै लायो।
औ बायनानै लानानै माने जोंहा सेन नोंथाङासो दानि बुंलांबाय सेन दाथ' दैज्लां बोथोर जोंहा अखा हायोबोला बिबदिनो ओ माइ गायनायनि जा आलि आलिफोरो खिंजाय बि दिनो एसे जावख्लानानै दै थांनाय जायगा बनायनानै बेफो फोराव सानादोन सानानै दोनोब्ला जोंहा गोबां ना मोन उम मोनजायो बा मोनो ख'खा औ औ बिब्दिनो ख'खा बेफोरखौबो जोङो मानेन ओ सायो सानानै दोनोब्ला जोंहा बिब्दिनो ओ जानो थाखाय जानो आन्थाखौ मोनबोयो औ बिनिफ्राय जोंहा जेखाइ खबाइ बेफोरखौथ' जोंहा माने नांथारगौआनो दैज्लाङानो जा मेसेंआनो जा ना गुरनो लुुगै योब्ला माने दैमाफोराव थांनानै गुरहैनो हानाय बिनि था खायनो जों जों माने बायनानै दोनखानाया गोनांथि आरो माने ओ जोंहाथ' बायब्रबनानै मोना दानि जुगावहाय बेफोरखौ औ। बेफोरखौ माने ओ हेबनानै ओ फाननायखौ जोंनि ओनसोलाव आवबो नुनो मोनो बिब्दिनो बिसोरो बिब्दि हेबनानै फाननानैहाय गावसोरनि न'खरखौहाय ओ सुफुं ओ नांगौ मुवा बेसादफोरखौ सुफुंलांनायखौ आं नुयो आरो नों थां।
औ औ नोंगौ नों
औ बिबदिब्ला नों थां जोंना समाबो जानानै फैबाय जोंनि ओ जा औवा औवानि सोमोन्दै सावरायलायनाय बेखिनियावनो दोनथनसै नामा नोंथां?
औ औ नोंगौ नोंथां थारैनो ओ नोंथांजों जोङो जोंनि बर'निनो दोरोङारि औवाया ओ संसार जानायाव माबायदि बिफाव होयो बेनि बागै नोंथांनि फ्राय आङो माखासे मोनथियै मुवाखौ मोनथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां ओ नोंथांजोंबो औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।